औ हेल'
मोजाङै दङ ना नोंथां?
औ मोजाङैनो दं।
आदसा नोंथांजों आङो बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां औ सावराय जागोन दे।
औ जेनेबा बर'फोरा बैसागो फोरबोखौ माबायदि माबायदियै फालिलाङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? अ देने
बैसागुआथ' मोननै जातनि थायो होनना मोनथिखायो। मानसि बैसाग ओ आरो मोसौ बैसागो
औ
गिबियावनो मोसौ बैसागोआ जाग्रोयो।
औ
अ सैथ दाननि जोबथि खालारखालि मोसौ बैसागोआ जायो नङा होनब्ला?
औ
अ मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय बिनि सानसे सिगाङावनो मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गलाफोराव थांनानै बायनानै लाबोयो।
औ
उम मा मा मुवा बेसाद नांगौ होननानै बुङोब्ला जेरैहाय- लाव फान्थाव खायथ्रि थाराय बेफोरखौ आरो बेनि उनाव हाय लाबोनानै दोनफैखानानै अखानायै फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बेफोर लाबोनानै दोनफैनाय मुवा बेसादफोरखौ हाग्रोजोबो आरोना नोंथां
औ
हाखांनायनि उन उनाव दोंनैसो माला सुनानै न' खाथि न' न'नि उखुमफोराव न'नि फारफ्रोमथिंबो उखुमाव थुनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय सारायनि हांगारफोरखौ हख'नानै जानायथाव फुननानै मोसौनो फोथा फुननानै होयो
औ औ
बेनि उनावहाय मोसौखौ गोरनानिफ्राय दिरुंखौ खेवना होनानै दैमा एबा फुख्रिफोर थाबाबो फुख्रि फोराव होनानै लांनानै थारायजों बुस्रोद बुस्रोद होनानै लाङो बेनि उनावहाय दैसाफोरावहाय बै हानानै लाखानाय गोबां मुवाफोरखौ सारना नै फंनैसो फंनैसो लारिंनैसो सल' खननानै मोसौखौ थुखैयो। जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बेफोरबायदि सल' रोजाबनानै मोसौखौ थुखैयो। बेनि उनाव उदाङै हेगारनानै होयो, गोसोम गोसोम फथा होनायनि जाहोनखौ आं मोनथिनाय बादिब्ला, जेनेबा सानाव सानसे मोसौखौ हगारनानै दोननाय जाहैगोन नालाय बेयाव जाहाथे मोसा सैमाफोरा अरा बेनि थाखाय फुनो होननानै मोनथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
बेनि उनावहाय बैसाग दाननि से सानखालिथ' मानसि बैसागो जाहैबाय।
औ औ।
बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आफा आनान गसाइनि आथिं गुदियाव आर'ज गाबो जाहाथे बे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां थाङो जेंना जेंसि गैया जासे।
औ
बेनि उनावहाय न'खर बिमा खुलुमो मान होनानै बोर लायो। बिनि उनावहाय नैथि साननिफ्राय जोङो खाम, ज'था, सेरजा, सिफुं लानानै गाजा गोमजायै ज' ज'यै सेंग्रा सिख्लाफोरबो सेंग्रा सिख सिख्लाफोर गथ' गथायाइफोर मोसानो ओंखारलाङो आरो बे मोस साहैनायाव सोरबा अननानै फैसा थाइनैसो, माइरं गरनैसो हरो। बेबायदि मोसायै मोसायै स्नि सानहालागै मोसाखांनायनि उनाव मोसानाय हान्जाया जाखिनि मोसानानै मोननाय रां, माइरं बेफोरखौ ज'मायैनो ना, बेदर, जौ लानानै लावखार ओंखाम जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बैसागुखौ जोंनिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै हगार हरो। नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि खुङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो। हेल' नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों। हेल'
हेल' नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथाङा आंनो नोंसोरनि बैसागु फोरबोनि बागै नोंसोरनिथिं खुंनाय बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो
औ औ नोंथाङाथ' बुंलांबायानो बैसागो फोरबोखौ बे मालानिफ्राय मालासिम फालिनाय जायो नङा होमबा हेलौ नोंथां।
खोनादोना। हेलौ हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
अ खोनादों न।
जेबोखौनो खोनायासै आं।
अ आचसा नेटनि प्रब्लेम खोमा। दाखोनादोना।
हा।
दा खोनादोंना।
ओ खोनाबाय।
जेनेबा बैसागोआ। फार्स्टआवनो मोसौ मोसौनि सान फैग्रोयो नालाय।
औ।
बेनिफ्रायथ जोंङो मोसौखौ थुखैयो होमबाना बे बिसोरनि सानखालि। फुंङाव बेनि थाखाय जोंनो बहुद जौगारनांगौ जायो। नंङा होमबा। बिदिनो लाव फान्थाव दगलि गुथि। थाराय बेफोरबायदि। मुवाफोरखौनो जों नांगौ जायो।
औ।
आरो बेफोरखौ जोंङो आरामसे। फुंङावनो उथिनानै जायबा बे मोसौखौ थुखैगोन बे मानसिया बेफोर मुवाफोरखौ जगार खालामनानै मोसौखौ गलिनिफ्राय होनानै लाङो नङा होमबा।
औ‌नोंथां।
जेनेबा बे मोसौखौ बहा थुखैगोन दैमा दोंङोबा दैमायाव लांबाय। खाथियावनो दैखरफोर दंङबा दैखरफोरावनो लांनानै बिसोरखौ बिदिनो थुखैग्रोबाय।
औं।
ओमफ्राय। दिग्रि गुटि ओमफ्राय माबि माबि मुवा जगार लानानै थांफानायखौ बेफोरखौ बिसोरनाव सारनानै होयो
औ।
आरो बेजोंनो बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव बिसोरना मोनसे औवा हासङाव जेनेबा दुसुमै दबायदि नोंथाङा बुंलांबाय हांगार सारायनि। बेबायदि दुसुमै गोसोम। उवा हासुङाव थाव होनानै सोनानै गरायनानै बिनि मोदोमाव फोननाय हायो माने।
औ
बिदिनो बेथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय आबौ आबौ आबै आबौमोननि थासारि एबा कालसार नङा होमबा बर'नि मोनसे
औ। गोदो- गोदोनिफ्रायनो नुबोनायसो सोलिबोनाय
औ औ नंगौ। आरो बेनो ओ जोंआ मानसिनि फैलायबाय मानसिनि बैसागु
औ
उम जाययाव जोङो बयबो बर' सुबुंफोरानो बे-बेखौ फालियो। जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोर गोदोर कालचार बेखौ जों बैसागो होननानै मि थियो बेयाव जों गासैबो बर' बर'फोरानो जायो बैसागो बोथोराव
औ
गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ गासैबो बे बैसागुखौ जों गोसो गोथारै फालिनानै रंजाहोयो।
औ
एबा रंजाहरो आरो बैसागोनि से खालार खालि जोङो गेदेर गेदेर मानसिनि बोर लायो
नङा होमबा
हेलौ
नोंथां समाबो जाबाय नोंजों रायज्लायनानै गोबां खोथा मोनथिनोमोनबाय गोजोननाय थाबाय
औ औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय